खोना हादोंना? औ खोनादों नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो दिनैनि जि सावरायनो औ नोंथां
औ औ
बिदिब्ला जोङो दिनै दावबायनाय जिहुथु जायगा नायनाय एबा बेनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
नोंगौ थारैनो नोंथां सावरायनो हागोन।
दावबायनाया जोंनि जिउनि थाखाय ओरैबायादि गोनांथार जायनि गेजेरजों जोङो माखासे जायगा बेरायनायनि गेजेरजों जों बैफोर जायगानि जा हारिमु बिसोरनि थानाय जानाय माखासे स्किल एबा गोबां गियानफोरखौ जों बुथुमनो हायो। थिग बेबादिनो नोंथाङा दावबायनाय खौ मानसिनि गोनांथार होनना सानोना नोंथां।
नोंगौ थारैनो दावबायनाया मोनसे जोबोद गोनां जोंनि सुबुंनि हद बुंनाम जायो। नोंथाङा क्लियारै खोना खोनाहैदोंना? औ औ अब्ला आङो दावबायनायनि सोमोन्दै बेखेवनानै होनो
इसे लासै लासै खोनादों नोंथांनिखौ भइसखौ।
खोना
नोंथाङा एसे गोजानाव दं नामा। खोनादोंना नोंथां?
औ औ।
आदसा खोनाबाय नोंथां दे बिदिब्ला खोनादोंना नोंथां हेल' हेलौ
गावनि ओनसोलाव ओ थिग नांगौ रोखोमनि फोसाबथाय राहा गैयियाव गोबाङानो ओ गुबुन जायगायाव थांनानै दावबायनानै फोसाबजानो गोनां जायो लोगोसे खायफाया जायगा नायनो नि थाखाय बेरायो आरो खायफाफोरा जारिमिनारि जायगाफोरखौ नायनो लुबैनानै बैफोरबायदि जायगायाव बेरायो जेराव राजाफोरनि फुराना जायगा लुनानै गालांनाय बाइक खोन्दा नेरसोन बैफोरबायदि जायगायाव बेरायो आरो खायफाया टाउन सहराव माखासे ओ माबायदि जौगादों आरो माबायदि बिसिनि लाइफ स्टाइल बेफोरखौ नायनो थाखाय दावबायो बेजों लोगोसे खायफाया ओ मोनसे स्पेसिफिक खामानि लानानै दावबायो। दा दावबायनाया गोबां रोखोमनि आरो गोबां आलदा आलदा जायो आरो दा बेनि गेजेरावनो गोबां दावबायारि बिथांमोनहा गावनि जायगाखौ नागारनानै नोंथाङा जेरै एसे एसे आवगायाव बुंदों ओ दावबायनायजों लोगोसे ससे थाङोब्लानो जोंनि ओ मा होनदों राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय गासिबो गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ। दा बेबायदि माखासे गियानखौ सासे दावबायारिया मोननो हायो सोलोंनो हायो।
अनानै लाबोनो आङो ओ
आं न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो मोनसे हमना ला कलकातायाव थांगोन दा कलक थायाव आङो फ्ला-फ्लाइटजोंबो थांनो हायो बासजोंबो थांनो हायो ट्रेनजोंबो थांनो हायो एजामपोल हिसाबै आङो ट्रेनजोंनो थांनोसै दा न'निफ्राय थांनाय लोगो न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो ट्रेन स्टेसनाव सौहैनांगोन बेनि निफ्राय सिस्टेमेटिक आङो ट्रेननि टिकेट लानांगोन ट्रेना खयथायाव फैयो बेनि इनफरमेसनखौ लानांगोन आरो जायगा टिकेट बुकिं सिटा जादोंना जायाखै बेफोरखौबो खबर लानो दा बेयो मोनसे पेरेन्टस बुंनांगोन आरो
औ नोंथां जिहेथु जोङो दाबसे जायगा दावबायनो गोनांब्ला जिहेतु दाबसे जायगा जोङो दावबायनो गोनां जायोब्ला मा मा नेमखान्थि खालाम जों बे
नंगौ थारैनो दा ओ जेनेबा आङो स्टेसनाव सहैनाय लोगो लोगोनो आंनि माखासे रायलायनाय आव आंनि गाननाय जोमनाय न'आव थानायाव गाननाय बाहेरायाव थांनायाव गाननाय बेफोर सोलायजोबगोन आरो आरो बेजों लोगोसे आङो मा नुलांगोन माखासे लामायाव ट्रेनाव गा नानै थांदोंब्लाबो ओ हमनानै ला
जिहेथु बैया गुबुन गुबुन
मोजां खोनादिया नोंथां
माने नोङो आसामनि
औ औ औ आसामनि अनगायै आङो ओरैहाय सानजाहा